हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों
औ आंङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर'फोरनि जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। दा नोंथांङा आं
औ खोनादों नोंथां
नोंथां औ नोंथांङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
हागोन
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों औ
औ अब्ला आङो जागायनोसै ओ जि ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय बा जि दानाय लुनाय होनबा थाय जोङो माने बर' आइजोफोरा ओ जिनि बा दख'ना जोमग्रा गामसा फिसा बेबायदि दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा होननानै जों बुंनांगोन आरो
औ
औ माने बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि ओ जि जोमफोरखौ बेहाय बे जि जोमफोराव गोबां रोखोमनि आगर आखाय एरनानै माने ओ गानबोदों जोमबोदों आरो दा बेवहाय ओ जोङो बा गोदोनि बर'फोराहाय जाबायदि दखना बा जि जोमफोरखौ दायोमोन थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बे गोदोनि जे नेम खान्थिया दङ बेफोरखौनो जोङो उन सोलोंनानै दासिम नायखौ नुनो मोनो आरो दा बेवहाय गोदोनि बर' आइजोफोरा बांसिनानो दख'ना दायोब्ला बा जि जोम दायोब्ला मिथिंगायाव मोननाय माखासे फा बि माने ओ गाबखौ आरो ना गाबफोरखौ गायोमोन आरो खोनादोंना नोंथां आरो बेबायदिनो ओ जे दख'नाफोराव आगर लायोबा बे आगर आखाइफोरखौबो मिथिंगायावनो मोननायबा बिबार ओ जेरै जिब जुनार बेफोरनि माखासे आगरफोरखौनो एरखाङोमोन आरो
नोंगौ
थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बेबायदिनो माखासे जे आगर आखाय बेफोरखौ दासि बो माने दानाय जायो गोदोहाय बुंनो थाङोब्ला जे आगरफोरखौहाय ग्राबाव माने दानख'नानै लाग्रोनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बेनिफ्राय फारि नायनानै माने दानाय जायोमोन आरो आ गर दायोब्लाथाय
दे नोंथां
जोङो बांसिनैनो उम माने जे बर' आइजोफोरा दख'ना दायोब्ला दख'नायाव बांसिनैनो खुन्दुं गुबैखौ बाहायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो खल दा बेखौबो बाहायो। आरो बेबायदिनो ओ रलेक्स होनो जायखौ बे खुन्दुंखौबो माने गोदोहाय बाहायोमोन आरो दाबो बाहायो ओमफ्राय दा गामसानि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला गामसानि बेलायाव पलेज थार खलसुथा बेखौ थानाय जायो आरो
नंगौ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ। दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों ओ। जेनेबा जोङो जे जि जोम दानाय बा दख'ना जोमग्रा दायो नङा होमबा दा? बेबि दानायाव जोंहा मा मा आगजु बेसाद फोर बाहायनाय जायो नोंथाङा। नामा?
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो।
हा खोनादों ना।
खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन। बिदिब्ला नोंथांनिसिम आं बुंनोसै गोदोनि मानि दानि आथिखाल बा गोदोनि जि दानायाथ' दा एसेबाबो सोलायबो बाय बाब खाथि होननानै जों हमनो हाबाय दानि आथिखालनि मुगायाव उद्दगजों बांसिन बाहायनाय जायो होननानै जों गोदान मुगानि मानसिफोरा मोनथिबाय आरो। दा बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा दं
औ उम। नोंथांनि नोंथांनि साउन्डखौ मोजाङै खोनाफैनाय जायाखै आरो थाब थादों नोंथांना सावना
अ गोदोनि मुगानि आइजोफोरा खोनादों ना।
नोंथांनि साउन्डआ एसे थाब माने मोजाङै खोनाफैनोमोन।
औ।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों। अ आंनि बुंनाया
दोरोनो एसे दोरोद
हेलौ।
औ औ माने नोंथांनि साावनाआ एसे थाबथादोंमोन। नेटनि प्रब्लेमबो जानो हागौ नोंथां औ औ औ खोनाबाय। औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
नोंथाङाथ' जे गोदोनि जि दानायनि सोमोन्दै। फोरमायनो थिनदोंमोन नङासै?
औ औ माने जि दानायाव माखासे मुवाफोर बा आगजु बेसादफोर बाहायनाय जायो नालाय औ औ बिदिखौ
जि दानायाव आइजेंफोरखौ जोंनो जथर, आरो रासो, थाथ बिनि उनाव नो आरो माखु, आरो उम। माखु आरो
सोरखि आरो दाङा नाथा बेफोरखौ जों सिगां सिगां खालामग्रोनानै लानांगौ जायो आरो
औ औ नंगौ
सिगां उम जोङो जि दानोब्ला
खुन्दुं खुन्दुंनि दरखार जायो बे खुन्दुंखौ जोङो बाजाराव बायनानै
बबिनावहाय जथरजों सानानै गामसा बा दख'ना बेखौहाय जोंनि आखाइजोंनो जोङो बिन सानानै माने बुरजा बबिन सानानै जोङो बुरजा बुरजा दख'ना सोंनो हायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ औ
दा जोङो सोंखांनायनि उनाव आथिखालनि उम समावथ नोया दा गोदान जाबाय बा पेरासुट गोदोनि दिनावहाय जों आखाइजोंनो नो बा गावनि आखाइजोंनो नो खालामनानै नो खननानै जिखौ दानांगौ जायोमोन दानि आथिखालनि जुग गावहाय जोङो बाजारनिफ्रायनो बायनानै मोनो नोखौहाय पेरासुटनि दा जों बहाय नो जिखौ खायनानै दानाय जायो आरो
औ औ
दा जोङो आगर मानि आ गर लायोब्ला जोङो बाजारावहाय आगर खायग्रा गुना मोनो बेजोंहाय जों खायनानै समायना रमायना आगरखौ जोङो गुनाजोंनो बायदि बायदि आगर जेरैहाय फारौ मेगन बा हाजो आगर दिंखिया बिजौ बेफोरबायदिखौ जोङो सोंनानै गावनि आखाइजोंनो दानानै गानो आरो
औ औ नंगौ उम दा औ उम
बेनि जाउनावहाय दानि नैबे आथिखाल मुगायावहाय उद्गजोंबो बाहायो दख'ना जि बा पाटनि दख'ना बेफोरखौ उद्गजों बाहायनाय जायो आरो आथिखालावहाय आरो बैसागु फोरबोआवहाय जोङो गावनि आखाइजोंनो दानाय बिदन सालामाथा दखनाखौ बाहायो आरो
औ औ औ उम नंगौ औ थारैनो ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा आगरफोरखौ मिथियो नोंथाङा आगरनि नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
आगर गुबै फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब आरो खांख्रिखला आगर आरो
औ औ
हाजो आगद फाहार आगर बेफोरखौ आं मोनथियो आरो
औ औ औ दा ओरैनो उम आथिखालाव आरो गरखा गंबेसेनि दख'ना दानाय जायो जेनेबा ओ गरखाया गोबां थायो नालाय ओरैनो दा जों बांसिनै बेसेबां गरखानि दख'ना दानाय नुनो मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
गरखाया बिदिनो आगर गुबैबा गंब्रै जागोन दावराइ मोख - ख्रेबबाबो बे गंब्रैयानो जागोन आरो फारौ मे - गनबाबो गंब्रै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरबा ओ पन्द्र' बाथि बा सल्ल' बाथि बिदिसिम दं आरो
औ औ औ उम नोंगौ। दा अब्ला गोबां बुंलाबाय नङा होमबा आगर जे - आगजुफोर दा जोङो बेखौ नङाब्लानो जों बे माखासे आगजुफोर गैयाब्लानो जोङो जि दानो हाया नङा होमबा औ दा जोङो गोदो गोदोहाय जेरैबायदि जिफोरखौ सोङोमोन जों दा एसेबाबो बुंनांगोन मानि आथिखालाव एसे सोलायबाय आरो जेरै गोदो आखाइजोंनो सोंनानै जोङो दायोमोन नङा होनबा सिथ्लाफोराव बा लामाफोराव जोङो आखाइजोंनो उम मा होनो बे सोंग्रा खौ लानानै जोङो सोङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मा जोंना ओ जे जोंना मा होनो बिदिखौ द्राम जि सोंग्रा द्राम बेनि गेजेरजों जोङो दसेनि गेजेरावनो माने सोंनो हायो आरो उम बांसिन बेयाव जोङो गोबां बुरजा बा पन्द्रखान बिसखान बा पन्सासखान बेबायदिबाबो जोङो सोंनानै दानो हानाय जाबाय आरो द्रामावहाय जोङो दा ओ दख'ना जोमग्रा बे जोंनि मोनसे हारिमुनि बाहागो होननानै बुंनांगोन जोङो मानो होनोब्ला जोंनि बे दानाय लुनाय जों जोंनि बर'नि सिनायथिखौ जोङो माने ओ मोजाङै गुबुननि सिगाङावहाय फोरमायथिनो हायो आरोना नोंथां दा जोंनि सावरायनायनि ओ समाबो जाबाय अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै बेखिनियावनो
दे गोजोन्थों अब्ला
ओं